औ।
हेलौ नोंथां?
औ खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
औ। जोङो उम मा होनो आइजोफोरनि मोनथायाइनि सायाव सावरायनि सै।
आयजोफोरनि मोनथाय
औ आं बुंग्रोनोसै नामा?
औ दे नोंथां नों बुंग्रो।
औ। ओ आइजोफोरनि मोनथाय होननानै बुङोब्ला जों मा बुजिगोन? जेराव आइजोफोरा समान मोनथाय समानै खामानि मोननाय आरो गाव गावनो जिउआव एबा गाव गावनो मोनसे थांखि लानो थाखाय गाव गावनो उदांस्रि मोननाय आरो। ओमफ्राय बियो मा खालामो जों आइजोफोरखौहाय मा खालामो जोंनि माबाखौ ओ साहस खौ बारायो आमफ्राय आरो जों खौ इन्दिपेनडेन्ट खालामनानै होयो आरो जोंखौहाय मा खालामबावो समाजावहाय मा होनो समाजनि थाखाय सासे मोजाङै ओ बाहागो लानो हानाय खालामनानै होयो आरो।
ओमफ्राय आरो मा खालामबावो बेवहाय जों मा बुंनो हाबावो सोलोंथायाहाय ओरैबायदि मोनसे गोनांथार आगजु आरोना। माने आइजोफोरनि ओ जौगानायनि थाखाय आरो। ओमफाय बेवहाय मा जायो ओ आइजोआ मा होनो लेखा गोरों आइजोहाय मा खालामनो हायो मोजाङै थांनानै थानो हायो जिउवावहाय माबा मोनसे मोजां थांखि लानो हायो आरो मा खालाम मो न'खर आरो समनि थाखाय जौगानायनि खामानि मावनो हायो आरो ओमफाय जों मा बुंनो हाबावो आइजो आइजोफोराहाय मा आइजाफोरनोहाय जोङो ओ देहायारियानो ना-नाय साखारि मावनाय आरो ओ ओ मा होनो सोलोंथाइ आरो मा होनो ओ लिडारसिपावहाय जोङो बिसोरखौहाय मा खालामनांगोन समानै मोन समा नै मोन्थाय होनांगोन आरो ना ओमफाय आरो जों मा बुंनो हा बाववौ ओ आइजो मोनथाया मा खालामबावौ गासिखुनो फोथारावनो जाया मानो जिखुनुक सोलोंथाइयानो जाया मानो ओ बिगगिया न मुलि बेफार फालांगि ओ ओमफ्राय आरो खेला दुला राजखान्थि आरो मा होनदों ओ आर्मिफ्रावबो एबा ओ फौजिफ्रावबो मा नांगोन ओ मो-मोजाङैनो खामानि मावनो मोननायनि बिसोरनो मोनथाय होनांगोन आरोना। ओमफ्राय आरो मा खालामबावो बिनि थ्रुयै मा जायो ओ आइजोफोराहाय गाव गावनो रांखान्थि बेलायाव गाव गावनो गसंथानै थानो हायो आरो हादोरखौबो हा दतखौबो समाजजों लोगोसे जौगाफाहैयो आरो ओमफ्राय बेवहाय जों आरो मा होनना बुंबावो जेरै जों मिथिखायो जोंनि आइजोफोरा बिराद बायदिसिना खैफोदनि खैफोदाव थानांगौ जायो जेरै मा होनो गावजों गाव बासिलायनाय आइजोफोरखौ गाहाय थाखोआव दोननाय ओमफ्राय आरो मा जाबावो ओ बाय'लेन्स जेनेबा मा होनो दावराव दावसि सोरजोंबा बुजायो सोरजोंबा नाख्रेबजायो हौवाफोरजों बुजायो आरो उन्दै उन्दै ग थ'आवनो हाबा जानाङो ओमफ्राय आरो बिनिफ्राय समानै थाखा फैसा मोना मोनसे मोनसेयावनो जुदि खा मानि मावोब्ला अबेबा खामानिया हौवाफोरा बांसिन मोनो हिनजावफ्रा खम मोनो र बेबायदिनो गोबां गोबां दं आरोना बेफोरबायदिफोरखौहाय मा होनदो जोङो सो लोंथाइनि गेजेरजोंहाय जोङो आइजोफोरनि मोनथायखौ होनो हायो आरो। ओमफ्राय आरो मा खालामनो हाबावो ओ आइजो आइजोआ मा होनो आइजोनि मोनथा या ओरैबायदि मा खालामो समाजावहाय उन्दै उन्दै गथ'सा हिनजावसाफोरनोहाय सोलोंथाइ होयो ओमफ्राय बिसोरखौहाय मा खालामो खामानि इयुनाव खामानि मावनो थाखाय मोजां मोजां गियान होयो ओमफ्राय आरो माखासे आइजोफोरनि रैखाथिनि थाखाय माखासे गोनांथार गोनांथार नेमखान्थिफोरखौ बानायनायावहाय बियो सोलोंथाइ होयो। आरो बिनि अनगायैबो मा जाबावनांगोन न'खरफ्रावबो मा जांगोन ओ हिजावसा फोरनि फिसाजोफोरनि थाखाय जोङो बिसोरनि साननाय लुबैनाय बिसोरनि जिउआव मा जानो लुुबैदों बेखौ जोङो हेफाजाब होनांगोन आरो माने बिसोरनि जिउनि थांखिखौ जोङो बादा खालामनो मोननाय न ङा आरो जेरैबायदि जोंनि न'खरावहाय फिसा हौवानि थाखाय जोङो माबायदि सानो माबायदि होयो बेबायदिनो मा होनदों हिनजावसाफोरनि थाखायबो जोङो होनांगोन आरो। देलाय नोंथाङा दानिया एसे बुंदोलाय।
उम दा नोंथांनि बुंनाया नंगौ ओ जों नोंथाङा होनदो हिनजावसाफोरनि बा हिनजाव मानसिनि ओ समान मोनथायाइनि सायाव बाथा नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो बाथ्रा बुंलांबाय। ओ आंबो नोंथांनो आं जा मिथिगौ आंनि सायाव जा बेसेनि सायाव जा नलेज दं आंहा नोंथाङा बेखौ फोरमायनानै गोजोननाय मोनगोन। ओ समान मोनथाय होनोब्ला ओ नोंथां बुंलांनाय बायदि जोङो मोन मोनसे समाजाव ओ मोननै हारिनि सुबुंथाय जेरै हिन्जाव ओ हारिनि ओनफ्राय हौवा हारिनि। दा मोननैबो हारिनि नोंथां बुंलांमोनदि हौवा खौ ओ जेरावबो सिगां सिगां जोङो सानग्रोनाय जायो नाथाय हिनजावसाफोरखो जोङो ओ उन खालामनानै जेरावबो दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो। ओ बेयो जाबाय जोंनि गादबना दोननाय बायदि नाथाय जोङो बेफोरखौ ओ इम्पावारमेन्ट वमेन इमपावारमेन्टखौ जों जेब्ला समान जेन हिनजाव मानसिफोराबो हौवा मानसिनि बायदि समान मोनथाय मोननां खौ समान मरजदा मोननांगौ। औ बेनिफ्राय हिनजाव मानसिफोराबो हौवा मानसि बायदि ओ बुंना थानाय ओ खामानि मावनो हानाय ओ जेखौबो लाजिया फांजिया मावनो हानाय बेफोरबायदि बिदि मोनसे गोहो बिसनोबो होनांगौ आरो। ओ बिखौ होयोब्ला ओ रावबो गादबना दोननो हानाय नङा जेरै दा ओ हमना ला आर्मि मिलिटारि बा बिदिनो बायदिसिना बिथिंफोराव जोङो बे बेफोरखौ दानिया वमेन एम्पावारमेन्टखौ जों दानिया बांसिनो नुनो मोननाय जायो आरो ना अमेनफोरनखौबो दानिया हौवाफोरजों समान समान जों मोन्थाय होनाय जायो जोङो दानिया ओ आर्मि पुलिसफोरावनो जों हौवाफोरजों समान समान हिनजावसाफोरनि पसखौबो जों होनाय जायो बा बिदिनो होनज साफोरनो जेसेबां ओ नांगौ हौवासाफोरनो समान कसुमान मोनथाय मोननो थाखाय जेरै दानिया ओ हौवासा फोरा ओ गारि मथर लानानै फैनो फैयो हिनजावसाफोरा सोरबा थाबायनानै फैयोमोन बेनि थाखाय सरखारा दानिया मा होदों बिसोरनो मोजां फराय फरायनायल' नोंसोरो बिदिनो स्कुटि मोनगोन एबा मोनसे ओ दानायाथ' स्कुटिबो होदो बेनिफ्राय निजुत मयना आसनि होदों बिदिनो गोबां आसनिफोर हिनजावसाफोरनोबो माने ओ जेन हिनजावसाफोराबो हौवा फोरनि बायदि समान मोनथथाय मोनो जों समान समान जौगालाङो आरो। बिदिनो ओ ओ बिसोरनि जौगानायनि थाखाय बेबो माने स्किमखौ लाना फैदो बा बेफोरो वमेन इमपावारमेण्डखो जोङो ओ बेनिखायनो होनाय जादों आरो बेखौ जोंनो नांगौ मानो होनबा ओ हिनजाव मानसिफोराबो बिदिनो जौगानाय नांगोन समाजाव बिदिनो ओ दाथ' आदिबासि प्रेसिडेन्ट होनबा फार्स्ट प्रेसिडेन्ट होनबा द्रुपदि मुर्मुखौनो बुंनांगोन बेथ' आदिबासि मानसिमोन दा बेबो सासे माने ओ आदिबासि जानानैबो बिराद बेकग्राउड माने गोग्लैसोना थान नाय ओ ओन मा होनगोन इखो ओ‌ समाजनिफ्राय बेबो सासे प्रेसिदेन्ट भारतनिनो सासे प्रेसिडेन्ट जानो हादों बेफोरबायदि जेन गासैबो हिनजावसाफोरानो ओ गोजौ थाख खौ गोन गाखोलाङो। माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो हायो हादोर हारिनि थाखाय बेनिखायनो बे वमेन इम्पावारमेन्टखौ जोङो नांगौ आरो ओंखायनो जों समान मरजिदा होनांगौ गासिबो हौा हिनजावला नङा गाससिखौबो जों समानै नाय नांगौ दा बेनिखायनो जोङो बिखखौ नांगौ आरो दा बेनिफ्राय अ जेरै जोंनि पुलिस आर्मिफोरावबो बांसिन जोङो हौवासाफोरखौसो नुबाय थायोमोन नाथाय दानि जुगाव बे अमेन इम्पावारमेन्टखौ ब दानिया इम्परटेन्ट होनायनि थाखाय दानिया हिनजावसाफोरखौबो लोब लोब माने बेफोर बायदि पुलिस मिलिटारिफोराव। बाहाग लानायखौ नुनो मोनो आरो बे जोंनि थाखाय जोबोर समाजनि मोनसे जौगाखांनाय। जेराव सिगाङो जों नुनो मोनो हिन्जावसाफोरखौ फरायसालिफोराव थांनो होआमोन ननिफोराबो नों हिनजावसा मानसि फरायनानानै मा खालामनो। हौवासा मानसि फरायगोन नोंखौ जाहोगोन नों खामानिलसो मावनांगौ एदब खालामनानै दोनोमोन आरो। नाथाय दानि जुगा इदि नङा सोलोंथाइयानो मोनसे सोरांनि लामा जायखौ नों सोलोंथाइ मोनब्ला हौवासा मानसियाबो जुदि नों सोलोंथाइ मोनाबा बे मोनसे एसे फरायना थागोन आरो बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइ। नांगोन जेब्ला जों सोलोंथाइखौ मोनगोन सासे हिनजावसा मानसियाबो आसि खिन्थिनानै बुंनो हानाय बेहा मोनसे मोनथाय बे मोनथायखौ जों मोनो बेनि थाखायनो जों अमेन इमपरमेन्टखौ जोङो माने गोनांथि होननानै माने सरकाराबो बेखौ दानिया
औ।
माने लाबाय आरो बेनिखायनो जोङो गासैबो हिनजावसाफोरा माने गोजौ फारसे दावखोनायनि माने बिदि लामाखौ मोनदों बा बेबायदिनो जोङो । दावगालांनांगोन गासैखौबो जों माने समाननि नोजोरजों नायब्लासो जोंनिया माने गासै जेबो बिदि जाफुंगोन जौगाखांगोन बेफोरबायदिनो औ नोंथाङाबो इसे
औ होमबाथ जोङो मिथिखाबाय। आइजोफोरनि मोन्थाय माने मा जोंथ' मिथिखायो नङा होमबा मोनसे नखराव आइजो नङाबा नाथाय बे नखरानो जाखाया गासिबो नखरावनो आइजो जोंहा गिबि गाहाय होननानै बुंनो हायो आरो बेनिखायनो मा होनो आइजोआ आयजोफोरनो। जोङो सोलोंथाइ होनाया ओरैबायदि गोनांथार आरोना बियो सोलोंथाइ मोनोब्लासो। बियो मा होनदों मोनसे न'खर आरो मोनसे समाजखौहाय बियो मोजाङै सामलायलां थांनो हागोन आरो बेनिखायनो जोङो। गासिबो आइजोफोरनो हौवाफोरा जेसेबां नाखि समान मोनथाय मोनो बिसोरजों बिसोरजों समान जोङो। होफानांगोन आरो जाहाथे बिसोरखौ जोङो। थेवबो नेवसिनो मोननाय नङा आरो।
औ।
औ दानियाथ बुजिखाबाय। आइजोफोरनि मोन्थाय माने मा।
औ बुजिबाय नोंथां।
औ।
ओं। जोंनिया समाबो जानानै फैबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।